हेलौ हेलौ
होन ना औ आं खोनादों नोंनिखौ औ
दा नोंथांजों ओ हरनायनि फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननानै लानाय जादों उम सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जोंहा रांखान्थ थि ओ रांखान्थि राहाजों माबायदिहाय बेरांखान्थ थि आरजिनाय हायो बेनि राहाफोर नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै फोरमायदो
औ जोङो रांखावरिखौ जोङो औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा खौ सावरायनो लागै लाबाय बियो जोंनि थाख खै गोबां सावरायथावना आरो जोङो बेफोर बाथ्राखौ जोङो सावरायनो नांगोन दिनै जोङो रां खावरिखौ माबोरै आरजि जियो होननानै बुङोब्ला स्पेसियेलि जोङो जोंनि बर' समाजनि बागैनो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां? बर' समाजनि जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा माबोरै रांखावरि आरजियो होननानै बुङोब्ला दायो जोङो नायनो थाङोब्ला मोन्ना हायो जोंनि बर'फोरनि न'खराव साफ्रोमनि बो न'खरावहाय बे बायदि गय बिफांफोर थायो थालिर बिफांफोर थायो दिनै जोङो गयफोरखौहाय फानोब्ला बो सोराव गिदिर बारि फोरबा से लाखनिफ्राय लानानै नै लाख थाम लाख बेबायदि रांफोर आरजिनो हायो आरो जिहेतु थालिरखौ जोङो जिनै दान जोङो मोनबाय थायो जेबो बेबायदि ओ बोथोरफोर बेहा बेबायदि थाया जोङो गासै दानावनो जोङो बे थालिर बि थाइखौ जोङो मोननो हायो आरो जेब्ला जोङो फांसे बा दांसे थालिरखौ जोङो फानगोन अब्ला जोङो दांसेयावनो नैजौ थाम जौ मोजां फिथाइबा जोङो ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो आरो जोंनो लोगोसे जोंहा दायो जोंनि बर' समाज फोराव बा बर' न'खरफोरा गोबांथार बेबायदि साहा आबादफोर मावग्रा जाबाय साहा आबादफोरखौ गायनानै बेबायदि बिलाइफोरखौ खानानै आरो फाननानै गोबांथार बेबायदि रां खावरि आरजिनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना गाव गावल' साहानि। आबाद खालामनानै गाव सोरल' रां रांखावरि आर्जियाखै नाथाय गाव सोरजों लोगोसे गुबुन फोर जायफोरा खामला हाजिरा मावनानै जायो बि बिसोरनोबो बेबायदि खाबुखौ होदों हाजिरा जों साहा बिलाइखौ जों खानानै जाहाथे बिसोर बिसोरबो रां खामायनानै गावनि न'खरखौ हमलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे बर आबादफोर खालामदों जेरैहाय लबरफोरनि आथाखौ हानानै बेबायदि फाननानै गोबां रांखावरि आरजिदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो। थायो गोबाङानो बेबायदि बेफार फालांगिफोर खालामनानै रांखावरि आरजि
औ औ नंगौ
औ
उम उम नंगौ
ड्रागन आबादफोर जों नुनो मोनामोन। मोनामोन जोङो नुनो मोनामोन नाथाय
औ
माखासे
औ
मुवाखौ गोदान गोदानहै गायनाय आरो गोबांथार रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो